हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं नै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां जिया जाखांनानैहाय।
अ नोंथाङा ओ फ्रिना दायो?
औ आं फ्रियानो दे
औ नोंथांजोंहाय आङो माने मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नों
अ अ रायलायजागोन दे रायलायजागोन नोंथां बुंलाय मा आयदानि सायाव रायलायनो
औ आयदायानो जाहैबाय माने फिथाइ सामथाइ आरोना
औ
औ जोंथ' फि फिथाइ सामथाइ होमब्ला मोनथिखायो नङा होमबा जोंनि न'आवनो मोनो फिथाइ सामथाइखौ आरो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां माने देहायाव नांगौ जानाय गोबां गुबुन गुबुन रो खोमनि जोङो भिटामिन्सफोरखौ जोङो मोन नो हायो आरो जोंनि देहायाव बियो फिथाइ सामथाइया जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव लोरबां जानाय बोलोफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो लोगोसे आङो नोंथांनो फोरमायनो सान्दों आं मोनथिनाय फिथाइ सामथाइनि ओ मुं फोरखौबो आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरोना।
औ दे फोरमायलाय नोंथां।
बिथिं जाहैबाय आं मोनथिनाय फिथाइ सामथाइनि मुंफोरानो जाहैबाय नारें, आपेल, आंगुर, थालिर, नारें जुमब्रा, लिसुगुर, लित्चि, यि जलफाय औ ओ जाम्बु, दालिम, आनारस आरो ओ बेबायदिनो ब्लेकबेरि, ब्लुबेरि बेबायदिनो गोबां माने गुबुन गुबुन दोंख' आरोना माने जों बुंजोबख'नो हाया फिथाइ सामथाइफोरखौ लोगोसे जोङो किबि किबि जोङो बेनिफ्रायबो भिटामिन मोननो हायो। आरो लोगोसे जोङो जोंनि देहायाव माबा थैफोरनि गोनांथि जायोबोला आ जोङो ब्लुबेरि, ब्लेकबेरि आरो जोङो दालिमफोरनिफ्राय जोङो माने थैफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ बेबादिनो माने गोबां हेफाजाब होयो आरोना फिथाइ सामथाइया। जोंनि देहायाव। आरो लोगोसे जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रडाक्ट फोरखौबो जोङो मोननो हायो जेरै हाय जोङो नारें नारें ओ नारें लेबुनि फ्राय बा लेमननिफ्राय जोङो मोखाङाव लाग्रा क्रिम फेसवास आरो बिदिनो लोगोसे ओ लिपस्टिक बा ल औ साबोन ल लिप बाम। बेफोरबायदि गोबां माने। प्रडाक्सफोरखौ जोङो मोननो हायो जाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंखौ हे हेफाजाब खालामो औ आरो जोङो बिदिनो। दालिमफोरनिफ्रायबो बेबायदिनो एखे माबा। माहानगोन बिखौ क्रिम फेसवास। फेस मास्क बिदिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो आरो लोगोसे जोङो लिपस्टिकफोरखौबो दालिमफोरनिफ्रायनो मोननो हायो माने गोबां। गोबां फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोनाबाबो जोङो माखासे फिथाइ साम। थाइनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि प्रडाक्टसफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना। औ आरो लोगोसे। सि फिथाइ सामथफोरा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो जोंनि सानफ्रोमबोनि थां थानायाव बेखौ आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांमोन। थांनो औ फिथाइ साम औ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो बागान बानायोब्ला बा जोङो न जोंनि न'आव। ओ जोंनो नांगौनिफ्रायबो बांसिन जोङो जोंनि न'आव बिफांखौ। खौ गायननै लायोब्ला फिथाइफोरखौ जोङो मोनोबोला जों बेफोरखौ फाननानै जोङो गोबां माने रां। आरजिनानै लानो हायो आरोना जेरैहाय जोङो फिथाइ। सामथायफोरखौ फिथाइ सामथायाइफोरखौ। बागान बानायोबोला माने दाम गोसा दाम गोसा माने ओ फिथाइ। फोरखौ जुदि जों गायनानै बागानबो नायोब्ला माने जोङो रांफोरखौ माने। गोबां माने बुथुमनो हायो आरोना लोगोसे औ। लोगोसे जोङो जोंनि जायगाफोराव मोनि फिथाइफोरखौ जुदि जोो आबाद मावोबोला जोंनियाव हाय माने गोबां माने रांफोरा फैनायनि चान्स थायो आरोना आरो लोगोसे रो औ आरो लोगोसे दायोथ' जेनेबा गोजां बोथोर। गोलोम बोथोर नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोर औ दायोथ' जोङो थाइजौ बा खान्थाल बेबाददिनो लिथुफोरखौ जोङो जुस बानायनानै लों लोङोबोला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां मानो होनबोला जोङो दखानफोराव बायनाय। बै कक' कला बिदिनो जुस बा बिदिनो। माजाफोरखौ जोङो जोङो बायोबोला माने माने जोंनि देहानि थाखाय। नो मोजां नङा आरोना बे। फोर गोबां गोबां माने गोजानफोरनिफ्राय लाबो। देहानि थाखाय जोंनि मो। मोजां नङा मानो होनबोला बेफोरफोरखौ गोबां केमिकेल्सफोर थायो। बेफोरखौ लोंस्लाय स्लाय जोङो। न'निफ्राय हारसिंनो जुइस बानायनानै लोंनाया मोजां नङा। हामा नोंथां।
नगौ नगौ नोंथां नंगौ
औ औ-औ-औ बिदिनो जोङो गोबां माने बिदि फिसा जोंथायाइफोरखौ जोङो नंखायोबा थायोबा जानो बायोना जेनेबा जोङो बेफोरखौ। औ गोरलै गारना थायो सेव गारनानै थायो। न'आव थायोब्ला जों जानोबो बायो बिनिखायनो जुस बानायनानै लोंनायानो मोजां आरो जुसफोरखौ जोङो बायनानै लोंस्लाय फ्राय
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जे मा मा मुंफोरनि मु मा मा फिथाफोरनि मुंफोरखौ मोनथियो आरो मा मा फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङा एसे
औ-औ-औ-औ। बुंनि नोंथां आं माने जोंनि ओनसोलावनो मोननाय बा नुनाय बेफोरनि फिथाफोरनि फिथाइ सामथाइफोरनि बागै बुंसै आं माने होनबा नै दाथ' दैज्लां बोथोर जिहेतु माने जोंनि ओनसोलाव दा मा होनो का खान्थाल थाइजौ उम मा होनो आनारस नारे जुमब्रा, ड्रागन आरो वाटार मिलन धरमुस इफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव दा मोननाय एबेलेबेल आरो माने गोबां मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने दाथ' गरम बोथोर जिहेथु माने गा मा होनो जोंनि ओनसोल सोलाव माने एफोरबायदिनो लकेल मोननायखौ माने फाननायनिख्रु माने लकेलाव गावनि मेगनजोंनो गाय गायनाय नुनाय इफोरखौ माने बायनानै जानायखौ मोजां मोनो आरो जों जिहेथु माने गुबुननिफ्राय फैनाय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय साप्लाय फैनायफ्रा माने एसे माने प्रब्लेम माने एसे देहानि थाखाय एसे प्रब्लेम होननानै आं सानो आरो माने इनि थाखायनो माने गावनि ओनसोलावनो गायनाय बा गावनि मा मेगनजों नुनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला जों माने देहानि थाखाय बो मोजां आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जों लाइपआव माने बेमार आजारफ्रा माने थाब जानाय नङा आरो जाहाथे जों दिनै दि मा होनो तुरमुसफोरखौनो बुं बेयावथ' गोबां हासार मुलि बेफोरबायदि होनाय जायोना इनि थाखायनो माने जों बेफोरखौ जायोब्ला माने खम जायोब्ला मोजां आरो देहानि थाखाय माने जों बांद्राय गरम होननानै माने बेफोर थरमुसफोरखौ जायोबा माने जोंनि देहानि थाखायनो खहा होननानै आं सानो आरो आरो जों नै दाथ' दा गोलोम बोथोर जे हेथु माने खान्थालनि थाइजौनि सिजेन नालाय दाथ' नै थाइजौ एसे खम जोबनो हमबाय आरो जोंथिंजाय माने दा खान्थाल नालाय खान्थालफोरखौ मोनो खान्थालफोरखौ मोनो आरो दा ओमफाय नै द्रागन फिथाइ द्रागन फिथाइखौ माने न'फ्रावनो एसे एसे एनैबाबबो गायना लादों नालाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ माने न'फ्रावनो देहानि थाखाय थैनि थाखाय मोजां नालाय बेखायनो जानाय जादों आरो मा होनो गायनाय जायो आरो माने न'फ्रावनो गायनानै लायो। बेखायनो बेफोरखौ दा जानानै मोजां मोजां मोनो आरो माने देहानि थाखाय बा थैनि थाखायबो मोजां नालाय आरो दालिम बेफोर खौ माने जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनखायो आरो माने मा होनो फ्राय गैयाबाबो न' नखरसे न'खरनै इदिनो जानो आन्था गायना लानायखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो लिसु बेफोरथ बेफोरखौबोथ' मोननो थाङो जो ओरैजाय मा होनो नारें लिबु बेफोरखौ माने स मा होनो गरम बोथोराव माने सरबट लोंनो थाखाय माने गायनानै लानाय आरो मा होनो फालांगि खालामनो थाखायबा जों रां आरजिनो थाखायबो बिदि लेबु बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आरो बिनि बागैबो बिनि अनगायैबो आरो जोंनियाव मा होनो फिथाइ सामथाय जिहेथु माने ड्रागनफोरखौबो दानिया जोंनि ओनसोलाव गोबां मा होनो बागान खालामनाय बा गायनाय इफोरखौ नुनो मोनो आरो ओमफाय ओजाय जाहाजि थालिर इफोरखौहाय गायनानै फालांगि खालामनाय रां आरजिनाय न'खर सुंनाय इफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो फिथाइ सामथायखौ जों फाननानैबो गो मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै दानियाथ' माने आनारसफोरखौबोथ' दानिया मा होनो सालाद बायदि हानानै फानो बेफोरनि थाखाय माने रां आरजिनो हायो आरो बे आनारसफोरावबो औ आरो आफेलफोरखौथ' गायनाय नुवा नालाय इदिनो साप्लाय फैनायफोरखौ जायो आरो माने देहानि थाखाय मोजां ना लाइ आफेलफोरा आफेल आंगुर बेफोर दालिमफोरा माने गैयाबाबो माने देहानि थाखाय मोजां जिहेतु थ' जों बायनानै जानो जायो आरो माने ज आं फिथाइ सामथाइफोरनि मादाव मानि आङो आफेल ओमफ्राय मा होनो द्रागन ड्रागन फिथाइखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा फिथाइ बिदिनो मा होनो फिथाइ सामथायाइ गायनानै बा फालांगि खालामनाय बा रां आरजिनाय बेफोरबायदि नुयो नोंसिनि ओनसोलावहाय
औ आंनि ओनसोलावथ' जनोबाथ'दि जाब नालायआरो जाय आरो वाटारमेलन आरो थालिर बेफोरखौ बांसिन माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन बांसिन माने फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना बाजारफोराव मानो होनब्ला बेफोरो जोंनि ओनसोलाव माने गोबाङैनो ओंखारो आरो बिजिरनो लोगोसे जोंनि हानि नारें थादि बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलावहाय बागान बानायनानै जेनेबा गायनानै गोबां माने फान्नायखौ मानि बाजार बाजारफोराव नुनो मोनो आरो ना मा जेनबाराथ' गोजां गोलोम बोथोर लेमोननफोरखौ जोङो सबार लोंनो गोनान बायो गोलोमनायजोंबा जोंनि देहाखौ बा बडिखौ फ्रेस मोननो थाखाय बिदिनो आरो ना जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरखौ गोबां मोननाय जायो आरो
औ
खौ गोजोन्नाय मोनो नंङा होमबा गरमनिफ्रायबो एसेबाबो माने थान्दाखौ जोङो मोननो हायो। आरो औ आरो औ औ औ नोंथाङानो ज हाथाय साबो जाना फैबा द बिदिब्ला मालाबा जालायसिनो दे
औ औ जागोन दे।